नोंथां
औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
सम दंबा नोंथांजों बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां सावराजागोन सावरायजागोन नोंथां।
बर'फोरनाथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ मैगं दं जेरै अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि गोबाब लाफा बिदिनो अनलाखौ सङोब्लाथाय जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ बिदिनो उवाला उवाल एबा दिंखिखौबो सुनानै लानांगौ। उवाल आरो दिंखिया ओ दै सुनानै दोननायाव लादों दिंखिया दै रानब्लाथाय आरो माइरं सुनानै दोननायाबो दै सरबब्लाथाय बेखौ मोजाङै देना लानाय जायो। बेनिफ्राय हाथाय बाजारनिफ्राय ओ बेदर लाबोनायखौ मोजाङै सुनानै बेनिफ्राय अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जाननानै मोजाङै गुदुं खालामनानै थाव होनाय जायो बिदिनो सुनानै दोननाय बेदरखौ सारायाव एवफ्राना लाना सुनाय जायो बिदिनो बेदराव संख्रै रं होनानै मोजाङै एवफ्राननानै बेखौ हायखांना दोन्थ'नाय जायो बेनिफ्राय जोंहाथ' बारिफोराव बिदिनो औवा मेवाइ मोननाय जायो। बे औवा मेवाइखौ लाना फैनानै बिगुरखौ जिरनानै मोजाङै हानानै सुनानै बिदिनो जाननानै दोननाय सारायाव औवा मेवायखौ ओ एवनानै लानाय जायो। खारै संख्रै होनानै मोजाङै खोबलाय एरलाय एवबाय थानानै ओ दैया रानोब्लाथाय ओ दै दै होनाय जायो बेवहाय बेनिफ्राय दैया गोदौब्लाथाय उननानै दोननाय माइरंखौ दैया ग्लब ग्लब गोदौबाथाय माइरंखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय जुदि लाद्राखायोब्लाथाय बेखौ साना होनाय जायो बिदिनो जाब्रां, बानलु बेफोरखौ देना लानानै बेफोरखौबो होनाय जायो। बेनिफ्राय एवखांना दोननाय बेदरखौबो होनाय जायो। बेनिफ्राय दसे थानानै संख्रि नांदो ना नाङाखै साखिनानै संख्रि नांदोंबाथाय आरो नाङाखैबाथाय संख्रिखौ होबावना दसे बिदिनो दसे संबावनानै संख्रिया नांदोंब्लाथाय उनाव मोनब्लाथाय बेखौ खांनाय जायो बिदिनो आरो जोंना आरो खारदै ओंख्रिबो दंङ जेरै ओंख्रि गोबाब- बेखौबो जोंङो बारिफोराव नङाब्ला दानाथ' हाथाय बाजारफोराव मोननाय जायो। बेखौबो लाना फैनानै बिदिनो नाजों संजायो नालाय नाखौबो दुब्लि फोथार गुरनानै लाबोनाय जायो नङाब्ला हाथाय बाजारनिफ्राय बायनाबो लाबोनो हायो। बेखौ ला मोजाङै सायनानै सुनानै बिदिनो अर अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जाननांगौ बिनिफ्राय थाव होनानै सुनानै सायनानै दोननाय नाखौ मोजाङै एवखांनानै लानांगौ बेनिफ्राय एवफ्रान खांनानै हाल्दै संख्रि होना एवफ्राननानै एवफ्रानाया जाबाथाय हायखांना दोनथ'नानै साय ओंख्रिखौ खारदै ओंख्रिखौ सारायाव होनांगौ
औ
बिदिनो खारै संख्रि होनानै खोबलााय एरलााय एरबाय थानांगौ दैया रानब्लाथाय दैखौ होनांगौ बिदिनो गोदौ गोद गोदौबाय थागोन बेनिफ्राय सानानै सानानै होनाय जायो बेनिफ्राय साखांब्लाथाय दख'नाना दोननाय नाखौ होनाय जायो बिदिनो आरो संख्रि साखिनाय जायो संख्रि नाङाब्लाथाय होनाय जायो बिदिनो बिनिफ्राय साखिखांनानै मोनबाथाय खांनाय जायो नोंथाङाबो बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' बर'फोरनि संनाय खावनाय होनना बुङोब्ला थ' जोंना बर'फोरनि ओंख्रिफोरा मैगंफोरा गोबाङानो दं जेरै थास' बिबार नाफामफाम नाफाम बाद बाथोन गांजेमा बाथोन खांख्राइ बाथोन मैथा ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि अनला ओंख्रि बिदिनो बायदिसिना जों ना दंखायो बिब्दिनो जोङो सबायखौ संनोब्ला जों आङो सबाइखौनो गिबियावनो बुंग्रोनोसै सबाइ ओंख्रिखौ संनोब्ला जोंहा हाथाय बाजारनिफ्राय सबायखौ बायना लाबोनांगौ एबा जोंहा खायसे जोंना गामि ओनसोलाव थानायफोरा सबाइ आबादबो मावखायो बे सबाइ आबादखौ मावोब्ला जोङो न'आवनो जोङो जानो हानाय जाखो खायो बे सबायखौ दुब्लि फोथाराव फोनाय जायो बे फोनायखौ फुना लाबोनानै जों न'आव नानाय जायो नाखांनानै बे सबाइखौ जावनानै रग' रग' बेगरखौ एक्सट्रा हामनानै जाबोरखौ गारनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बे स बायखौ हुख्रेबनाय जायो आरो हुख्रेबनायनि उनावहाय जोङो बे सबायखौ जानोब्ला थाय जोङो मोजाङै साफा सुनाय जायो आरो जोङो सबाय होननानै बुङोब्ला थ' जोङो सबायखौ बेदरफोरजों जानाय जाखायो जोङो बिब्दिनो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बेदरखौबो बायना लाबोबाय बायना लाबोखांनानै बे बेदरखौबो मोजाङै सुना लाबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ अरदाबाव अर जरायनानै सारायखौ जानो बे साराया दुङोब्लाथाय जोङो ओ थाव खौ होनांगौ जायो थावखौ होखांनानै बे थावबो एसे दुङोब्लाथाय बेदर खौ एवफ्रांनाय जायो बिदिनो हालदै संख्रै होनानै खोबलाय एरलाय ए एवफ्रामग्रोनांगौ एवफ्रामखांनायनि उनाव बेदरखौ हायखांथ'नाय जाय जायो बेनि उनावहाय ओ दैजों सबाइजों होखानाय जायो आरो खेबसेयैनो सारायाव बेनि उनावहाय दै एसे दुङोला नाथाय बेयावहाय गोदौलायनो नांलाया आरो दैया एसे दुङोब्लाथाय जोङो खारैखौ होनाय जायो संख्रिखौ होथ'नाय जाया मानो होनना बुङोब्ला संख्रिखौ होखायोब्ला सफाया गेब्लेनो नागिरा बेनिखायनो जों खारैल' होग्रोनांगौ ओ खारैखौ होखांनानै बे सबाया गोदौ बाय थागोन बे गोदौखांनायनि उनाव सबायखौ एसे रुइनाय बायसा नुदोंब्ला बेखौ जोङो सागंजों सानाय जायो आरो नों साखांनायनि उनावहाय बे ओ सबाया गेब्लेबायब्ला बेयाव जोङो बे एवफ्रा दोननाय बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेदरखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बानलु जाब्रां हाइजें बेफोरखौ देना ला नानै बेखौबो होनाय जायो आरो रोखांनायनि उनावहाय दसे गोबाव गोदौनाय जायो गोदौ खांनानै बिदिनो जोङो खारै संख्रै साखिनाय जायो खारै संख्रिया नाङोब्लाथाय जोङो खांनाय जायो आरो नाङाबा जों एसे होफिनानै एसे गोदौ होनोनानै जोङो खांनाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो नारजि ओंख्रिबो जायो बे नारजि ओंख्रिखौबो जोङो गिबियावनो बे फाथोखौ बे फाथो बिलाइ गोथांखौ जोङो ओ खाना लाबोनांगौ एबा जोङो हाथाय बाजारावथ' दाना नारजि गोरान फोरानखानायबो मोननाय जायो बेखौ लाबोनो हायो आरो हाथाइ बाजारनिफ्रायबो दानाथ' जोंना गामि ओनसोलनिफोरा ओ जानो आन्थाखौ बारिफोराव गायनायानो जाखायो फोना लाखानाय जाखायो बेखौबो जोङो फोरानना लाना हायो खानानै जोङो सानदुं बिदिनो साननै सानथामसो होनाय जायो आरो रानोब्लाथाय बेखौ जोङो थाराफोरखौ मोजाङै बासिनानै दसे सम होननै जायो आरो नारजिखौ सोमहाबखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै साफा सुनानै लानाय जायो जों नारजि ओंख्रिजों जों अमा बेदरबो जाफानाय जायो नासि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय जोङो बिदिनो अमा बेदरखौबो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो लाबोखांनानै जोङो बेखौबो मोजाङै साफा सुनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो अर जरायनानै साराय खौ जानो सारायखौ जानखांनानै साराया दुङोब्लाथाय जोङो थाव होनाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो थावा दुङोब्ला थाय जोङो बेदरखौ हालदै बे संख्रै बेखौ होनानै जोङो एवफ्रामग्रोनाय जायो खोबलाय एरलाय एवफ्रामखांनायनि उनाव हाय जोङो बेदरखौ हायखांना दोनथ'नाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो हायखांनायनि उनाव जोङो नारजि खौ होबाय ओ सारायाव होनानै बिब्दिनो जोङो खारैखौबो होखाबाय होखांनानै जोङो बेखौबो खोबलाय एरलाय एरनांगौ जायो। नारजिया एसे दै ओंखारो बे दैया रानोब्लाथाय जोङो दै होनाय जायो, दै होखांनानै जोङो बे नारजिया गोदौओब्ला जोङो सानाय जायो आरो। साखांनानै जोङो बे बेदरखौ होनाय जायो आरो। बेदरखौ होखांनानै जोङो बिदिनो दसे गोबाव गोदाव होनानै साखिनाय जायो आरो खारै संख्रै बेफोरखौ नांदोंना नाङा खै ओ नांबायब्ला बेखौ खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिब्दिनो जोंहा मैथा ओंख्रिजों खांख्राइ बिब्दिनो मैथा ओंख्रिजों खांख्राइबो जायो। ओ जों मैथाखौबो बिब्दिनो हाथाइ बाजारनिफ्राय मोननाय जायो एबा जों बारिफोराव फोना लायोब्ला जों बारिनिफ्रायबो खानानै जानो हानाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो बारिनिफ्राय लाबोनानै मोजाङै सायनानै बेखौ सुना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बि दिनो जों खांख्राइखौबो हाथाइ बाजारनिफ्राय मोननाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो जोङो दुब्लिफोरावबो जोङो खन'नानै मोननाय जायो एबा जों गुरनानैबो मोनो एबा जोङो ओ गातायावबो खन'नानै मोननाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो खांख्राइखौबो लाबोनानै जोङो मोजाङै साफा सुनानै बेखौबो जोङो ओ बे खांख्राइखौ बोख्लानानै जोङो जानो गोनांखौ ओरै एक्सट्रा दोनबाय आरो जायै सख्लाखौ जोङो ओ गारबाय बिखौबो जोङो ओ मैथा खौबो बेखौबो मोजाङै सुना लानानै जोङो ओ सारायखौ जानबाय अर जरायनानै बिब्दिनो साराया एसे दुङोब्लाथाय जोङो थाव होनानै बि दिनो पियासखौ होबाय पियासखौ होखांनायनि उनावहाय जों खांख्राइखौ एव फ्रामनाय जायो आरो नोंथां बिब्दि खांख्राइ खौ एवखांनायनि एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोङो मैथाखौ फो-होफाजायो। मैथा सायना लानाय बे सुखानाय मैथाखौ होबाय होनानै बेखौ जमा एवफ्रानखाबाय एवफ्राननानै जोङो दै होनाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो जोङो दै होखांनानै इदि बे ओंख्रि मैथा ओंख्रिजों ओ खांख्राइजों एसे गोदौओब्लाथाय ओइ जोङो साखिनाय जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो साखिनानै संख्रै हालदै बेफोरो नाङोब्लाथाय जोङो खांनाय जायो आरो। खांनानै जोङो बेखौ जाहैनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंहा थास' बिबारनि ओंख्रिबो जायो जोङो थास'खौबो जोङो बारि फोरावबो मोननाय जायो एबा जों हाथाइ बाजारनि फ्रायबो बायना लाबोनाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो लाबोनानै जों बेखौबो मोजाङै सायनानै सुनानै लाबाय एबा जोङो बे थास' बिबार जोंबो जों बेदर जायो बेदरखौबो जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोनानै सुबाय सुखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ थावआव होनानै एवफ्रानो साराय जानबाय अर जरायनानै थावाव होनानै एव नानै हायखांथ'नानै जों थास' बिबारखौ बिब्दिनो जोङो खारै जानोब्लाथाय खारै संख्रै होनानै थास' बिबारखौबो होखानानै जोङो संनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो ओ थास' बिबारै बिब्दिनो एवनाय जा